हेलौ
औ हेल' खोनादों औ खोनादों।
थ' नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ आं फ्रियानो बिदिनो ओंखाम जाखांनानै बिसनायाव जनानै दं।
औ औ अब्ला नोंथाङा दायो फ्रिबा जों दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हायो हायो।
अ अब्ला मा होनगोन बे टपिकानो जाबाय। माने गामि एरिया बा गाङलियाफोरा फोरनि मा होनगोन गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे मा होनगोन बेखौ जियानो जा टपिकनि नामा जाबाय ना हमनाय।
औ औ
ए ओ नोंथांमोननिथिंलाय नोंथांमोननिथिंबो नाफोरखौ हम हमखायो जानो हागौ। नङा होमबा नोंथां?
औ औ हमो हमो हमो हमो।
बेखौनो सोंनो सानदों जे नोंथांमोननि ओनसोलथिं मा मा रोखोमनि ना मोनो। ओमफ्राय मा मा आगजुफोरखौ बाहायनानै नाफोरखौ हमनाय जायो। नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
सोंनायनि थाखाय गुबैयै जोंनिथिं बुंनो थाङोब्ला नाखौथ' बिदिनो ना फिसाफोरनि गेजेर जों लायोबा ना मावा ना फिथिख्रि नास्रै ना ओरै ना बामि ना मागुर ना सिंगि ना फिथिख्रि बिदिनो आरो ना बोथिया बेफोर कमन ना फोरखौ‌ जोङो मोननो हायो ओ बिनिफ्रायबो बां बांसिन नायनो थाङोब्ला जोङो ओ ना हमनायखौ जोङो एसां मानो होनोब्ला बांसिनानो दानिया उम सोरबा जे सारनानै बा सोरबा कारेन्ट कारेन्टजों सर्ट हनानै औ हमनानै लाना थाङो सिगांनि बायसा जोङो दै सारथाबनानै अ जे जे खाइ खबाइफोरखौ लानानै बिसोरो ना हमनायफोरखौ जों बारा नुनो मोनला आरो जोंनि गामियाव दा ओ ना फिथिख्रि नास्राय ना गोराय बेफोरखौ हमनायनि बदलिबो बिसोरो मा खालामो गाव नि बेक्ति ओ फुख्रि जावनानै फुख्रि जावनानै बेयाव औ गोबां फालांगि खालामनाय बे ना गोदोरफोरा नोंथाङा जेरै नुयो। बाजारफोराव थांब्ला ना रौ आरो बिथिं कमल काट ओमफ्राय गोबां ना गिदिर गिदिरफोरखौ जायखौ जोङो बाजाराव थांना नुयो गोदानानै। दा बेफोरखौ बिसोरो फुख्रियाव फिसिनानै लायो दा। ना हमनायखौ बुंनो थाङोब्ला। ना हमनायाथ' सिगां जोंनि आजौ आजौ आजौ आजौमोनि समनिफ्रायनो सो सोलिबोगासिनो दं जों नुनो मोनो बिसोरो गावनि जिउ खुंनाय ओ राहा लामा नागिरनानै सोरबा हाजिरा मावगोन सोरबा ओ सोरबा फरायनाय गोनाङा साख्रि मावबाय नाथाय ओ बैफोर मानसि फोरा जायफोरा खामानिबो बारा मावनो हायाखै बा फरायनानै बिसोरो दावगानो हायाखै बिसोर बायसा मानसिखौ बांसिनखौ जों नुनो मोनदों जे बिसोरो ना हमनानै बा ना सारनानै बिसोरो गाव गावनि जिउ खुंनाय राहा लामाखौ नागिरनानै लायो। दा ओ ना हमनायालाय मानोथो ओ गोनां मानो होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे जोंनि बर' हारिमु हारिमुनि मोनसे बाहा गो जेखाइ आरो खबाइ जेखाइ खबाइखौलाय मानोथो बनायदों? ना हमनो थाखायसो ना हमनो थाखायसो बनायखादों। दा बे ना हमनायाबो जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे पार्ट होननानै जोङो हमदांनानै मोनो। आरो गोबां आइजोफोरानो सिगाङाव ओ जेखाय खबबाय लानानै लारि लारि दुब्लिफोराव बा दैसाफोराव मुथुखाबोना नानै बिसोरो नाखौ हमोमोन नास्राय, ना सिंगि, ना बामि बेफोर गासैखौबो बिसोरो मा खालामोमोन हमनानै बाजाराव बा खम दामाव फानहैयोमोन। एसां दामथ' मोनखायामोन सिगाङाव दानियासो खिन्थु दानिया मा जालांखो उम मानसिफोरा नाखौ खमिजोबहोबाय बोरैहाय खमिजोबहोखायो होनबोला जोंथ' मिथिखागौ सुबुं अनजिमाया बांनाय जों लोगोसे बुस्थुफोराबो गोनांथिया बांसिन जाखायो। अब्ला मानसिफोरा मा खालामदों दानि जुगाव बिसोरो नाफोरखौ दैखौ रानथाब होनानै बा दै खौ सारनानै बिसोरो ना हमनायखौ गारबाय गोबां खमायलांबाय बिसोरो मा खालामो दाना कारेन्ट सर्ट होयो। आरो बिथिं सोरबा सोरबा जे लानानै सारो सारग्लुं सारग्लुं जेब्ला सासे मानसियानो जुदि दैसानि नाखौ कारेन्ट सर्ट होनानै ज जोबनो नागिरै अब्ला गुबुन गुबुन जोलैनि थाखाय नाया बोरैहाय थानो बे साननाया जोंनि जानो हागौ बर' हारियावल' नङा गोबां गुबुन हारियाव थानांगौ बेनि साननाया बे नाखौ जानो गोसोब्ला हमनानै जानांगौ। नाथाय बेखौ फुरायै नस्थ' खालामनायनि साननाया जोबोद गाज्रि आरो आंनि बादियोब्ला दा ओ ना हमनाया ना हमनाया एफा गोनांथार बेथ' नङा मानो होनोब्ला जोङो जानो लुबैनानैसो बेखौ हमनानै जायो आरो सोरबा जानो गैयैया फालांग गिनि थाखाय बेफार खालामनो थाखाय बिसोरखौ हमनानै फानो बेफोरनोसै आरो दा ओ आंबो नुनो मोनदों नोंसोरनि गामियाव जेब्ला आं थाङो आङो गोबां फुख्रिफोरखौ नुनो मोनदों। बा दैसाफोरखौ आं नुनो मोनदों बा नोंसोरनि गामियाव जे सारनाय आरो कारेन्ट सर्ट होनायनि अनगायैबो बोरैहाय ना बे खौ सारनानै बिसोरो जायो बा फालांगि खालामनानैोंथाङा एसे बुंफोररना होलाय
ओ माने ओ जोंनिथिंबो माने नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जायो। ओ कारेन्ट सट होनाय जे सारनाय बेनि अनगा जोंनियाव आरो दानिया मेसिनफोर बाहायो। मेचिनफोरखौ माने फुरा मा होनगोन बान्दोफोर दङबा बिलोफोर दङबा बेयाव होननानै सारजोबस्रायो आरोोना मेचिनजों मेचिन जेनेरेटरफोर लाबोनानै थाव होनानै बिखौ सारै सारै माने बिनि नाखौ फुरा हमग्लिजोबस्रायो आरो। दानिया बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय ओमफ्राय जोंनिथिंबो माने नाखौ हमनाया माने जानोल' हमा। फाननोबो हमो आरो माने बारायानो दा दैज्लां बोथोर नालाय बेयाव खखा बा सेनफोराव ना मान मोनसेोबा बजारफोराव बेखौनो फानहनानै मानसिफोरासो सोरबा सोरबा जिउ खुंबोदों आरो। माने बिनि साय रां खामायनानै आरो। ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिनोसै ना हमनायाव बाहायनाय आगजुफोराथ' बेनो जेखाइ खबायाइ खादा ओमफ्राय सेन ख'खा ओमफ्राय जालफोर बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय बोरसिफोरबो बोरसिफोरखौबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय जोंनिथिंबो मोनो नाफोरखौ नोंथांमोन मोननि बदिनो जेरै बामि मागुर मा होनगोन बामि मागुर ना बोथिया ना फिथिख्रि गांजेमा बेफोरबायदिखौ मोनो आरोना एंख्रब बेफोरबायदि एम्फौफोरखौबो ओमफ्राय दानिया नाफोराबो खमायलांजोब्बाय दा बेनि कार'नाबो जाहैबाय माने कारेन्टस' दोननायाथ' होनायखा। ओमफ्राय दा बिनि अनगायैबो माबा मा होनगोन फोथारफोराव मुलि होनायफोरा इउरिया हासार
औ औ औ
थैलांदों।
औ औ
म
औ
दा नोंसोर दायो दानिया
नोंथाङा खेसे बुंबावनो हागोन नामा एसे प्रब्लेम जादों नै दा औ औ औ
खोनाबाय हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ